औ नोंथां
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ दे बिदिब्ला बे समाव जोङो ओ बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै जों सावरायनि
उम बर'फ फोरा हागोन हागोन
ओ
बर'फोरालाय मा जायो होननानै सानो नोंलाय?
बर'फोरा बर'फोरा औ खोनायाखै?
खोनादोना खोनायाखोय?
खोनादों।
औ। बर'फोराथ' औ बर'फोराथ' फ्राय गासैखौबो जाजोबो होननानै बुंबाबो लस गैया
उम
हाग्रा बंग्रानिफ्राय लानानै औ। हाग्रा बंग्रानिफ्राय लान नानै जिब जुनार दाउसिन दाउला ओमफ्राय गासैखौबो बर'फोरा जाजोबोआनो
उम हाग्रानि मैगंफोर औ।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा बांसिन जाग्रा हिसाबैथ' अनलायानो अनला थानो बैबो जानो मोजां मोनो औ अ अनला जा
दिंखियाखोलाय दिंखियाखौ गोथाव मोनना मोना नोङो?
नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैयाखै आङो। हेल'। नोंथांनिखौ मोजां खा फैयाखै आङो।
औ।
खोनाबाय खोनाबाय ना?
आबा
हा ओ बर'फोरा बेबायदिनो गोबां औ बर'फोरा गोबां ट्रिफोर जायो नोंथाङा अनला मेव संनो रोंगौ ना? हेल'। औ ओंख्रि संनो रोङो ना? अ बारा खोनायासै। हेलौ जोङो बर'फोरनि अनला ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनो हायो